ओं जोङो। दायो बिदिनो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो उम माने आं दायो सानदों आरो
औ औ औ।
बे आयदायानो जाबाय माने दै आरो।
औ औ औ।
जोंनियावहाय जोङो दै। दै आरो बिनि। बे बेजों सरजाबनानै जोंनि दैमाबा जों दैफोरखौ माबायाव जों मोनो आरो दैया जोंनि थाखाय मा नांगौ आरो जोंनि दै फोरा मा मा खहा खालामदों बा जोङो जेखिनि बे जोंनि आयदायानो दैजों सोमोन्दो जागोन आरो नों
औ औ ओ नोंथां दै होनबाथ' जोङो दै नङाबा जिखुनु जिउ गोनाङा थांना थानो हानाय नङा ओ माने जोङो थांनानै थानो थाखाय दैखौ लोंथारनांगौ जायो। दा बिगियानाव बुं होनदों सासे मानसिया सानसेयाव ओ बा लिटार दै लोंनांगौ नङा होमबा नोंथां बा लिथार ना बिसिबां एक्जेक्टलि आं मिथिला जेखुन जाया लोंनांगौ होनदों आरोना नोंथां दा जोङो जेसेबांनाखि दै लों गोन जोंनि देहाया थाजिम जायो आरोना नोंथां आरो जोंनि देहायाव नाइनटि पारसेन्टनो दै दङ होनदों नामा बिगियानाव आरो बेजों लोगोसे जोङो दै लोङोब्ला जोंनि उदैनि गासै मैला मैथा बैफो रो माने ओ जोङो माने सिगार हरजायो आरो दैजों लोगोसे जेरै हासुनायावनो गोलोमदैजोंनो होन बा खिनायजोंनो होन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां
बे दैया माने जोंनि देहाखौ माने थाजिम लाखियो लोगोसे जोंनि स्किनखौ माने नोरोम लाखियो आरो दा ओंखायनो दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बेल' नङा जोंनि देहानि थाखायल' नङा जेरै जिउआरिफोर गुबुन जिउआरि फोर मोसौ मोसा, होम एम्फौ-एनला गासिनोबो दै नांगौ आरो ओ ओरैनोथ' दैयाव जोङो जिउआिबो मोनखायो जेरै ना मोनो खांख्राइ मोनो बायदि बायदि मोनो नङा होमबा नोंथां
ने नोंथाङा बेखौनो बुंनो सानदोंदि माने जोंनि जोंनो थांनानै थानो थाखाय जोङो मानसि हिसाबै बा जोंनि जिब-जुनार बा जोंनि दंफां-लाइफां बिफां जोंनि मिथिंगा बियो दैजों हाय जोङो मोनसे गोथौ सोमोन्दो दं। बिदि होननानै नोंथाङा बुंनो सानदों आरो
दा जोङो जोंनि प्रिथिबि एबा बुहुमखौ जेब्लानाखि खावथाम रानांगोन खावथाम बुखावगोन अब्ला जोङो खावनैयानो दै मोनो आरो खावसेया बाहागो जों बेखौ गोदो ओ फरायसालियाव फरायबा मोनबोदों नङा होमबा नोंथां दा बे हिसाबै जिउआरि हागुआव थानाय जिउआरि आरो दैयाव थानाय जिउआरि बे हिसाबै नायोब्ला जोङो दैयाव थानाय जिउआरिखौ माने बांसिन दङ होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा आं बुंनायनि बादैबो नोंथाङा बिनि सायाव माखासे बाथ्राखौ सरजाबदेरबावनो हागोन नामा नोंथाङा
नोंथां जोङो जे जोंनि बे प्रि टिभि आयाव जोङो जेराव दङ नोंथां बुंनाय बाय बिदिनो जोंनि बे प्रिथिबियाव दैयानो बांसिन जोङो मोननो थाङो जोंनि हा जों जेरावहाय जों दायो दं बियो जोंनि प्रिथिबिनि बाहागखौ जोङो रानोबा जोङो दैखौनो बांसिन मोननाय जा खायो दा आरो बे दैनि गेजेरावबो जोङो सागरनि दैया जोंनियाव बांसिन आरो जों जेखौ हाय जोङो गोथार दै एबा जों जेखौ लोंनो हानाय दैया बियो मा होनो खम बाहागोआव मोननाय जायो नोंथां जों जेखौहाय जोङो दायो लोंगासिनो
औ
जोङो दायो दैखौ जोङो सागरावबो मोननाय जायो आरो जोंनि खाथि खालायाव जोङो दायो जोंनि दैमा दैसा बा जोंनि बेयाव मा होनो फुख्रि बा जोंनि बिलो जों बेफ्रावबो दैखौ मोननाय जायो जों जायखौहाय जोंनि संख्रि गोबाब नङै दैखौ जोंनि जिब जुनार एबा जोंनि सुबुं माहारिया जों बेखौ बाहायनाय जायो आरो
औ औ औ
ओमफाय जोङो दै होननानै बुङोबा ओहम जोंनि मिथिंगाखौथ' दैयानो दायो खुंनानै दं नाथाय जोङो मानसि माहारियासो जोंनि जे मोनखानाय बा जोंनि थाखानाय दैफोरजोंहाय जोङो गुबुंले खालामनाय ए बा दैजों गेलेनाय जों बेखौ नुनो मोनगासिनो आरो जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि जे दैखौ मोनगासिनो बे दैयावनो जोङो गोबां जोङो गा मा होनो गाज्रि बेसाद माबा माबि गारनानै जोङो बे दैफोरखौ जों गुबुंले खालामनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो जेराव जोंनि ओ जों जेखौ नुगासिनो जोंनि पिकनिक जाग्रा जायगा फोर बा जोंनि जेरावहाय जोंनि बेरायनाय जायगाफ्राव जोंनि सुबुं माहारियानो जे दै खौ जोङो बाहायगासिनो बेखौ जों गुबुंले खालामनायखौ नुनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो‌ आरो दैया जेब्ला जोंनि मिथिंगायाव जों ओहम जोङो दायो जों दैखौ जोङो जेबायदि जों गुबुंले खालामदों थिग बिदिनो जोंनि मिथिंगायाबो जोंनि सुबुं माहारिजों खिन्थु ओ समावहाय जोंनि मिथिंगायाबो जोंखौहाय रागा जोंनाय खौ जों नुनो मोनदों आरो जायनि जा जाहोनाव जोङो बांद्राय अखा हानाय बा जोङो सुबुं माहारिया जोङो हाजो हालाफोरनि दंफां लाइफांफोरखौ सिफाय जोबनानै जोङो गावनि बिदिनो खेथि फोथार बा जों आबाद मावनो थाखाय जोङो साफा बानायनायनि जाहोनाव जोङो हाजो जायगाफ्राव जों नुनो मोनदों। बे दैयानो बांद्राय अखा हानानै जोंनि लामा सामा बा जोंनि मानसिनि सम्पत बा जोंनि मानसिनि जिउखौ जोङो खहा खालामनायखौ जोङो
ओंखायनो माने दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार ओ बिफाव लायो जोंनि थांना थानायाव जिउआरारिफोरनि थाखाय लोगोसे बिफां लाइफांफ्राथ' नोङो बिलाइयाव आदार बानायनो थाखाय दैनि गोनांथार आरो बिसोरो मा होनो आरो रोगा रोदाजों रोदाजों लांनानै जे बिसोरो अक्सिजेन गेसखौ हगारो आरो बाखि गावसिोरनि आदार बानायखांनायनि उनाव दै जे थायो बेखौ माने बिसोरो बिलाइजों खफ' हिसाबै एंगारहरो आरो गफ'फोरानो माने बारमन्दलाव बारहावायाव गोरोबफानानै थानोसै आरोना नोंथां। आरो जोंनि बारहावाखौबो थाजिमला सै ओ नाथाय जों मा नुनो मोनो ओ आजिखालि नोङो गेदेर गेदेर दंफांबो गैला दानफायजोबबाय हाग्रा बंग्राखौबो सिफायला जोब बाय ओ जायनि थाखाय मा जाखो जोंनाव माने नैबेखौ जोङो माने बुहुमाव दुंख्रावनाय बुहुमाव माने दुंख्रावनाय माने ग्लबेल बारमि नङा हबा नोंथां बियो जान हम दों ओ बेफोर गास गासिबो जोंनि सुबुं माहारिनि जेनाखि मावनाय बे मावनायनि थाखाय जाजायो नङा होमब नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
दा जोङो बेखौ जुदि होबथानांगौब्ला जों साफ्रोमबो मानि बिफां गायनांगोन ओ बुंदों मा बिगियानाव जे सासे मानसिया फांसे राग'नाय बिफां बैसो जानाय। बिफांखौ दानफायोब्ला जोङो माने जिथा बिफांखौ गायग्रोनानै फोथांनानै लाग्रोनांगौ जाहैदों नोंथां माने जोंनि बिगियानगिरिफ्रा बुंदों आरो अब्लानाखि बै बिफाङाखौ जोङो जेब्ला दानफायबाय अब्ला जोङो गोदान बिफां मोनलायबाय। अ होमबा अब्ला माने ओ जोंनि इनभाररनमेन्टखौ माने बेलेन्साव दोनो होननानै बिसोरो बुंदों आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ
आं बिनि बेलायाव आरो मोनसे फंसे आं बुंबावनो सानदों नोंथां। जोङो दायो दैनि बिसयै जोङो सावरायगासिनो नालाय। दैया जोंखौ जोंनि बे सुबुं माहारि एबा जोंनि जिब जुनार खौथ' फोथांदों जों बेखौ बयबो जों मिथिखायो आरो बेजों लोगोसे जे जोङो मोनसे हान्था मेलानि जोङो बेब'स्थायावबो दैया जोंनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर जोंनो जोंनो हेफाजाब होदों। मानो होनोमबा जोङो दा बे जोंनि प्रिथिबियावहाय मोनसे हादोरनिफ्राय गुबुन हादोराव जोङो जोंनि नांगौखिनि जे बुस्थुफोर जोङो माल बुस्थु जोंना थाव बा जों गासैखौबो जोङो बे दैनि लामाजोंसो जोङो मोनसे हादोरनिफ्राय आरो मोनसे हादोरसिम जोङो लांनो हादों आरो बेजों लोगोसे । मानसियाबो जोङो मोनसे जायगानिफ्राय आरो जों गुबुन जायगायाव थांलाय फैलायावबो बे जोंनि दैया जोंखौ गोबां जोंनो मदद । होबोदों। आं बेखौ नुदों आरो नोंथां ।
दा जोङो जोंनि लोंनाय दैखौथ' जोङो हासिंनिफ्रायसो मोनो नङा होमबा नोंथां । ओ जोंङो । बे हासिंनि दैखौ माने दैखरनि दारै एबा जोङो ओ दमखलनि दारै जोङो बेखौ बोखोनानै जोङो । खौ लोंनाय जायो ओ नाथाय हासिंनि दैयाबो मालाबा रानलांनायखौ जों नुनो मोनो कारन जेसेबां अखा हागोन एसेबांनो हासिंनि दैया मेकप जागोन आरो नाथाय अखा हानाया जुदि खम जायो । हासिंनि दैया । ओ मेकाप जाया आरो ना नोंथां । खारन नोङो हासिंङाव । अखा हायोब्ला बै अखा अखा हादैयासो हा सिङाव । अखा सि ओ माने हा सिङाव थाङो नालाय ओमफ्राय बिनिफ्रायसो जोङो मानि बै दैखौ दैखरनि दारै बा दमखलनि दारै बोखांनानै जोङो बेखौ लोंनाय जायो नाथाय जोङो मा नुनो मोनो ओ हा सिंनि दैखौ आजिखालि खालि सुबुंफोरा माने बेखाराव बाहायगासिनो दङ आरो जेरै ओ माने खमायबोनो हमदों आरो हा सिंनि दैया जेरै जोङो इन्डास्ट्रिफ्राव गिदिर गिदिर कारखानाफोराव हा सिंनिफ्राय दै बोखोनाय लोगोसे । जे ओ आबाद खेथिफोराव गोबां दै बोखोयो नोंथां हासिंनिफ्राय दा बैफोरो जुदि हासिंनि दैया जामलाङोब्ला अब्ला एबा हासिंनि दैया मोनसे समाव जोबोब्ला अब्ला जोंनि थांनानै थानाया जोबोद गिदिर बिफदाव जागोन नङा होमबा नोंथां।
माने नोंथां बे बेनो जाहैबाय बाथ्राया जे जोङो मिथिंगाजों जोङो बिसेबांनो जों मिथिंगाखौ खहा खालामगोन जोंनि मा जोंनि मानसि एबा जोंनि जिब जुनारनि थांनानै थानाया एसेबांनो गोब्राब जागोन ।
औ औ औ होमबा नोंथां जोङो गोबां सावरायबाय बिनि सायाव अब्ला दोनथ'लायसै नामा? थांना औ दे बाय।